हेलौ औ नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामदों
नोंथां आङो नै ओरैनोसो जिरायनानै दंगासिनो नोंथां
जागोन नोंथां बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्ला जोङो माने बै दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ सावरायनो हायो नोंथां दे।
औ माने बिदिब्ला आंनो सुरु खालामनोसै नोंथां दावबायनाय होनोब्ला माने ओ आंबो सासे दावबायनो माने नोंथां जाय दावबायनाय होनोब्ला जों दाउ दावबायनाय होनोब्ला जों माने दावबायनायखौ मोनसे सोलोंथाइनि आयदाबो होनानै लानो हायो आरो नोंथां माने ओ बि टि सि एबा गावनि जायगानि खाथि खालायाव थानाय बि टि सि एबा गुबुन गुबुन जायगा एबा गुबुन गुबुन हादोरफोराव थाङाखैमोन मोनब्लाबो माने दावबायहैयाखैब्लाबो खाथि खालायाव थानाय जिनाखि जोंनि समायना जायगाफोर समायना मिथिंगायारि नेरसोन एबा नुथायफोर बै बैफोर जायगायाव थांनानै माने गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां
नंगौ ओं
खौ आं ओ गावनि इक्सपिरियेन्सखौ नोंथांजों एसे सेयार खालामनो सानदों आरो नों जाय ओ दाबसे से जायगायाव थांनानै माबायदि सोलोंथाइ लाबोनो हादों सोलोंबोनो हादों माने बेफोरखौ आरो नोंथां ओ माने सानसे नोंथां माने ओ आङो ओइ जायखौ बुंङो तिनिसु कियाना आफार आसाम आफार ओ आसामाव थांनानै जायनोखि जोंनि एसियानिनो गोजामसिन ओ थाव सोदांसालि ना जायखौ बुङो ओ जायनि मुङा दिपच ना बेखौ माने जिगुजौ जिगुजौ से मायथाइयावनो बेखौ इस्टाब्लिस खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां माने बैफोर गोजाम थाव सोदांसालिफोराव थांनानै माने ओरैबायदि मोनसे सोलोंनानै एबा मोनसे गोदान आदबफोरखौ नुनो मोनबोदों जायखौ जों बुंनो थाङोब्ला बै पेट्रलखौ माबोरै बानायो माबोरै दिहुनो दिजेलफोरखौ माबोरै दिहुनो बै केरासिनफोरखौ माबोरै दिहुनो माने नै बेफोरनि माखासे ओ थासारिफोर एबा माबोरै जानानै फैयो बै गेसफोरखौ माबोरै दिहुनो नै बेफोरबायदि माखासे ओ जेनाखि आयदाफोर जेनाखि दिहुननाय ओ आदबफोर नैबेफोरखौहाय नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां
नंगौ
बेफोर जायगायाव थांनानै आरो लोगोसे बे जायगाफोरावनो एसे गिदिंनानै नायोब्ला बिनि साखाथि फाखाथि जों जेरै माखासे जोंनि आसाम हादोदनिनो हादोरसानिनो जेनाखि जारिमिनफोर
औ
एसिया एबा बै समाव जना जेखौ बुङोना नोंथां सेकेणड वर्ल्ड वार्ड ना नै बिनि माखासे नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माने नोंथां। बै समाव सेकेणड वर्ल्ड वाराव माबायदि जाथाय जालांदोंमोन एबा माबायदि सोर थैदोंमोन माने बे फोरनि माखासे हिस्ट्रि एबा जारिमिनफोरा नै बैफोरबायदि गोजाम जि जोंनि एसियानि थाव सोदांसालि दिगबय नैबे जायगायाव नुबोनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां आरो बेजों आरो बेजों लोगोसे ओ बुंनो बुंनो हाबावो नोंथांमोन बै जायगानि मानसिफोरा माबायदि माबायदि थायो माबायदि जायो। माबायदि रायज्लायो बेखौहाय जोंनि ओनसोलजों एसे गोरोबफा होनो हायो नामा एबा जोंबो बैसोरबायदि माखासे जौगानाय हादोरफोर फिसा फिसा डिस्ट्रिक्फोर नै बेफोरजों जोंबो समान खारफानो हायो नामा नैबेफोरखौ जों ओ रुजुनानै नायनो हायो आरो नोंथाङा
औ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जाय जोंनि ट्राडिसनेल जायखौ जों बुङो ना जोंनिनो बयजोंबो मिथिजानाय गामसा आर'नाइ दखना बैफोरबायदि जोंनि ओ बर'नि बर'नि जाय गानग्रा बे आगजुफोर नै बैफोरखौबो माने गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गुबुन हादोरफोराव जेन' जों दावबायहैयोब्ला एबा बेरायनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि सिनायथिखौ बिथांमोननोबो जों खोन्थानो हाबोयो आरो नोंथां आरो लोगोसे बिथांमोननि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां
औ
बे माने बुंनो थाङोब्ला बे सोलोंथाइया मोनसे ओ ओ दावबायनाया मोनसे सोलोंथाइनिनो आयदा होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथाङा
नोंगौ
बेबायदिनो नोंथाङाबो बबेबा जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा नोंथां?
ओ दावबायदों नोंथां बिदिनो जोंनि आसाम रायजोनिनो मोनफा मोननै ओ ओनसोल एबा ओ जिल्लाफ्राव बा खाथि खालानि मोननैसो ओ रायजोफोराव बेरायदों आं बिनिनो आं जोंनि रायजोनिनो बा आसाम रायजोनिनो मोनसे दावबायनानै मोननाय ओ मोनदांथिखौ आङो फोरमायनोसै सै आरो नोंथां
औ
आं ओ गुवाहाटीयाव दावबायदोंमोन नोंथां ओ गोबां बार दावबायबाय गुवाहाटियाव बेबायदिनो माने गोबां ख'ना ख'नला बेरायबाय आरो माने बेरायबाय बा मा मा दं मा गैया खाथि खालानि माखासे जायगाफोरावबो ओ बेरायनो थांबाय थिग बेबायदिनो गुवाहाटि नोगोरमानि खोथाखौ बुङोब्ला आं माने गुवाहाटि नोगोरमायाव दावबायनानै ओ मोननाय खोथा ओ मोन्दांथिखौ बुंनो थाङोब्ला माने मा होननांगोन बेयो गुवाहाटियाव माने ओ जोंनाव गोदोआव जेरैमोन जों गोदो फैयोब्ला जेरै नुयोमोन नाथाय बेबायदि आथिखालाव जोङो नुनो मोन ला आरो माने गोबां ओ मोजां जाबाय बा गोबां जौगानाय फैबाय ओ जोङो लामाफोरावबो सिगां समावहाय जोङो दावबायोब्ला गोबां खस्थ' माने ओ गोबाव नेनानै बा गारिया जाम जानानै खारनो हाया बेबायदि बिरां मोनसे से जायगानिफ्राय ससे दावबायनोब्लाबो बा ससे ओ थांनोब्लाबो बे माने गोबां सम नांगौमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ नुनो मोनबाय बा आङो फिन खनसे थांफिनायाव बा जों नुनो मोनबायदि ओ मोनफ्रोम माने लामाफोरावनो ओ फ्लाइअभार जाजोबबाय बे जानायनि गेजेरजों माने बैफोर जायगानि ओ दावबायनायाव माने जोबोद मोजां माने गोरलै जादों आरो माने खम समावनो जोङो दाना थांनो हायो
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
खाथि खालायाव ओ माखासे फोर दङ जोङो जेरै बे बुरलुंबुथुर दैमा सेरनि सेर सेर माखासे गोबां पार्कफोर दङ बैफोर पार्कआवबो जोङो बेरायोब्ला जुदि थांनानै जिरायहोयोब्ला बिराद माने गोजोन्नाय मोनो आरो गोसोखौ बेयाव बिबार बारि जों लोगोसे ओमफ्राय सेरजोंनो बुरलुंबुथुर दैमानि स्राय स्राय बोहैलांनाय बेफोरबायदिखौ नायनानै बिराद गोजोननाय मोनो आरो नो
नंगौ नंगौ
आरो मोनसे आङो ओ जेरै बे खाथि ब्रह्म बुरलुंबु थुर दैमानि गेजेरावनो दङ जोंहा उमानन्द जा दिप बे दिपआवबो ओ थांबाय खनसे नोंथां बेयाव थाङोब्ला जोङो गारिथ' खारनो हाया जाहैबाय जोङो जाहाजजों थांनांगौ आरो नोंथां
नंगौ नंगौ माने
औ आंनि गिबि खेब बेनो जाहाजाव गाखोनाय आरोना नोंथां बेयाव थांनाय समाव ओ बेबायदिनो जों जाहाजाव गाखोबाय थांबाय थांनानै बै दिपावहा ओ बेरायदों आरो बेरायनानै बिराद माने मोजां मोनो आरो जों दैमा गेजेराव थानाय ओमफ्राय हाजो गोजौ नालाय बेनिफ्राय नायहरोब्ला माने एकदम समायना रमायना नुहुरजोब बो आरो सोरगिदिंनो बेबायदि बेरायदों ओमफ्राय बेनि उनाव आरो खाथि खाला जेरै जोङो खाथि होननिनो बे गुवाहाटिनिनो खाथियाव थानाय दिपर बिल ओमफाय सानदुबि बैफोर ओ बै दिपर बिलयावबो बेरायदों आरो बेयाव माने बे दैमाफोर दङ। गोबां रोखोमनि जोङो दाउब'फोर नुयो दाउफोर नुयो। आरो माखासे समाव जोङो नाफोर माने ना हमग्राफोर दङ नावजों ना हमबाय थायो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयावहाय नाफोरखौ मादै हमो दै गिदिराव जों माजों हमो जों बिखौ बेयाव थांनानै नुहैनो मोनदों आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बे सानदुबि होनोब्ला जोङो बेयो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बा ओरैनो बेरायनो था खायबो जोबोद मोजां मोनसे जायगा आरो बेयाव मिथिंगानि गेजेराव बेरायनो जोङो थांनाय समावबो माने हाजो हाजो मोनलाङो साल बिफां बा बायदिसिना बिफां फोरनि जों सिं सिं सारि सारि बे सेर सेरनो जोङो लामाया थाङो थांनाय समाव माने जोबोद मोजां नां नाङो गोसोखौ ओ बिफां साल बिफां सारि सारि बि दिनो हाजो एकदम गु सु गोग्गो बारहावा बेबायदि आरो नोंथां ओमफ्राय जों बै जायगायाव बे सानदुबि होननायाव जों मोनहैब्ला बेयावबो जोङो माने जोबोद मोजां बेरायनो थानो जिराय नो बेबायदि आरो नोंथां
नोंगौ नंगौ
जेरै गुवाहाटि नोगोरमानि सिगावनो थानाय जोंनि आ सामनिनो मोनसे नायल' जाल' मोनसेल' जुनारसालि बे जुनारसालियावबो बेरायदों बेरायनानै जोङो गोबां माने जिब जुनारफोर नुनो मोनदों आरो बेयाव जाय जिब जुनारफोरखौ जोङो नुफेराखैमोन बा खाथियाव नुवाखैमोन बै जिब जुनारखौबो बेयाव थांनानै नुहैनो मोन्दों आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
जागोन नोंथां जागोन
गोजोननाय थाबाय नों
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो